औ खोनादों।
ओ दायो जोंनो सावरायनो लानाय ओ टपिकआनो जादों। आबाद ओ आबादनि बागै बुङो। ब्ला आबादा जोबोद गोनांथि नङा। होनबा आबाद गैयाब्लानो दा। दानि जुगाव जेबो जालिया आ नोंथाङा आबादनि बागै माबाफोर बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन आबाद होनोब्लाथ' जोङो मोनथिगौ मानो होनबा जोङो सा सानजा भारतनि थागिबि सुबुं हिसाबै जोंनि बे आबादानो जोंनि थाखाय जोङो माने आबाद आबादखौनो गिबि बा गाहाय जोंनि आदार हिसाबै जोङो मानिना लानाय जायो बा आबाद मावनानैनो जोङो थांना थानायखौ गोदोनिफ्रायनो मोनबोदों बा जोंनि जोङो बर' हारिया आबाद गाहाय होननानै जोङो मिथिनाय जायो बेखायनो जोङो आबाद मावनानै जाबोनाय सुबुं होननानै जोङो सिनायथि मोनो जोंनि सा सानजा भारतनि जोङो आसामनि थागिबि सुबुं हिसाबै जोङो आबादानो जोंनि थाखाय ओ गिबि बा जों आबादजोंनो सोलिनो थाखाय बा जोंनि जिउआवहाय ओ गावखौ दै देनलांनो जोंनि जिउखौहाय दैदेनलांनो जोंनि ओ जानाय आदारनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय जों आबादखौनो ओ मेन हिसाबै जोङो मानिना लायोबा ओ मोननाय जायो होननानै जों मिनथियो बे ओंखायनो जोङो आबाद मावनायखौ गोबां आबाद मावनायखौ नुबोयो जोंनि सा सानजा भारताव लोगोसे जोङो माइ आबादखौल' होननो थाङा मानो होनबा माइ आबादजों लो गोसे जोङो गोबां आबादखौ मावनाय नुनो मोनो जेरै फाथो सबाय दा लि बेसर बायदिसिना जोङो गोबां आबादखौ मावनाय नुबोयो बे आबादखौ मावनानैनो जोङो बायदिसिना बा गोबां ओ जेरै बेसरनिफ्राय थाव दिहुननाय नुनो मोनो आरो लोगोसे माइनिफ्राय माइरं बिबदिनो जोङो बेफोरबायदि दिहुननानै बांसिन गोरिब न'खर बा बांसिन जोंनि हारियानो गावबागाव न'खरखौ दैदेनलांनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां बुंनाय खोथाया सैथोआनो आबाद बुङोब्ला नंमारगौ बे माइ आबादाल' नङा नाथाय गोबां आबाद दंबावो ओ आबाद बुंनो थाङोबा मैगं थाइगं आबादबो बुंजायो मैगं थाइगंनि' आबाद नङा नोंथां बुंनाय बायदिनो बेबायदिनो बेसर सबाय दालि गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोर दङ जेरै दाना खुसेरबो गायो। गारनिबो आबाद दङ बेबायदिनो आरो। बेबायदिनो गोरिब निखावरि न'खरनिफोरा बेबायदिनो आबादानो मोनसे राहा लामा। होननानै मिथिनो मोनो आरो आबाद नङाब्ला बिसोरो थांनानै थानायनि जेबो राहा लामायानो। गैया बेबायदि आबाद मावनानैनो सोलिनाय न'खर बेंनाय बिदिखौ नुबोनो मोनदों। आबाद मावनानै जेरैबायदि दा दैज्लां बोथोर दायो खेथिनि खेथिनि बोथोर दा दैज्लां बोथोराव मानसि फोरा माइ गायनायनि बोथोर माइ गायगोन माइ गायनानै खायफा न'खर बेंनो थाखाय थाखा फैसा खामायो खायफा खोथिया फुनानै थाखा फैसा खामायो। बेबायदिनो माइ बोथोराव। माइ फाननानै माइ जाखांनायनि उनाव माइ फाननानै जिखिनि रां मोनो बेफोरखौ सासे न'खरनि सुबुङा गावनि गथ'फोर फरायनाय न'खर बेंनाय बेफोर गासैयावबो बाहायो आरो दानि जुगाव आबाद आबाद नङाब्ला जेबोआनो जाया। बेबायदिबो बुंजायो मानोना आबादनो जोंनि गुदि जुदि सासे आबादारिया आबाद मावाब्ला बिनिफ्राय आबाद मावाब्ला आरो गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफोराबो बोरै जानो थाखाय आदार मोननांगौ। आबाद मावाब्ला जानाय आरो। गैया बेबायदि जाहैयो। ओंखायनो जोंनि उदैखौ। सुफुंनो थाखाय जोंनि जोंखौ जोंनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय उदैखौ सुफुंनो थाखाय जोंनि थाखाय आदारा गोनांथि बेनिखायनो सासे आबादारिया आबाद मावनानै गावनि न'खर नखरनि उदैखौ जेरैबायदि सुफुङो बेबायदिनो मोनसे हारियावबो। ओ आबादारि फोरा आबाद मावनानै मोनसे हारिखौ हारिखौ हारिनि उदैफोरखौ सुफुंनाय जायो मानोना आबादारिफ्रा आबाद खालामाब्ला आरो गुबुना गुबुनाथ' आबाद खालामा साख्रि मावग्राफ्राथ' आबाद खालामा बेनिखायनो आबादारिया आबाद खालामाब्ला जोंनि बे हारियावबो मोनजानायनि राहा लामाया खम जालांगोन मानोना आबाद खालामाब्ला जोङो आदारफोरखौ बबेनिफ्राय मोनगोन ओंखायनो आं सानो आबादा जोंनि बे मुलुग मुगानि थाखाय जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद गोनांथि होननानै नोंथाङा नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो हास्थायोना
औ थारैनो माने आबादानो जोंखौ दैदेनो आबादजोंनो जोङो थांनानै थायो बेफोरखौ जोङो मिथिनो हाखायो थिग बिब्दिनो आबाद होननानै बुंब्ला जोङो गोदोसो बांसिन माइ सबाय बेसर बाय बे बायदिसिना बायब्रुसनि आबाद खौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानिया बिनि अनगाबो जोङो बायदिसिना फिथाइनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों लोगोसे बेफोरखौ मावनानै जोङो जौगानाय आरो गुबुन हादराव दैथायहरनो हानाय बेफोरबायदिखौबो जोङो नुनो मोनदों नङा होमबा जेरैहाय फिथाइ सामथाइनि मादावहाय जोङो नुनो हायो लिसु बागान बा ड्रागन फ्रुट नोंसिनि दानि आबाद मावो गोबांनो बेखौहाय जोङो जौगा थाखोनि औ जौगा थाखो थाखोनि होननानैबो साननो हायो आरो लोगोसे बे नों बुंदों जे स्ट्रबेरि आरो जुखामनि आबाद आरो खुसेरनि आबाद माने बेफोरजोंहाय जोङो गोबांनो गावखौ थावरिनो हानाय बा गावखौ गोजौ लेभेल बेलाव लांनो हानाय सासे गोख्रों आबादारि होननानैबो जोङो सिनायथि होनो हायो मानोना बेफोर आबादजों जों दानि मुगायावहाय गोबां रां आरजिनाय रां खामायनायखौ जोङो नुनो मोनखादों बेफोरजोंनो गोबां रां खामायनानै दोहोन दौलद आरजिनो हानायफोरखौबो जोङो नुनो मोनदों नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ नोंथां बुंनाया नंगौ जेरैबायदि दा खोनानो मोनदों जे तेजपुरनि बे ओ लेसु फिथाइआ दा सिंगापुरावहाय बेबायदिनो हरजादों होननानै बेबायदिनो गोबां आबाद मावनो हायो ड्रेगन फ्रुइट जोंबो मानसिफोरा जोबोद रां आरजिगासिनो दं गावनि न'खरखौ बेंगासिनो नो दं आंबो नुनो मोनदों जोंनि गामियावबो जोबोद बेबायदिनो ड्रेगन फ्रुट स्ट्रबेरि बेबायदिनो आबाद खालामनाय दङ आरो बिसोरबो बेबायदिनो आबाद खालामनानै गोबां रां आरजिगासिनो दं आरो बेल' नङा आङो जोंनि गामियावहाय ककवा कक बिनिबो आबाद खालामनाय नुदों। दानि सुबुंफोरा रोखोम रोखोमनि आबादफोर खालामो आरो गोदान गोदान राहा लामाफोर दिहुनगासिनो दं बेफोरबायदि आबाद खालामनायनि आरो थाखा फैसा आरजिनायनि न'खर बेंनो थाखाय बिसोरो बेबायदि खालामगासिनो दं होननानै आं सानो। बेल' नङा आरो। जोंनि बे आसाम आसामनि आसामनि बे आबाद। मावनायाव जि फिथाइ सामथाइफोर मोनो बेफोर जोबोद मोजां जायो होनना मिथिनो मोनो आरो। आरो जोंनि बे आबादा माइनि आबादानो जा जियानो जा जोंनि बे आसामनिफ्राय थांनाया मोनसे आसामनि मोनसे आबादनिफ्राय मोननाय जिनिसाआ जोबोद मोजां होननानै मिथिनो मोनो।
लोगोसे जोंनि जोंनि आसामाथ' मा होनो जोंनि सापात बा आसामनि साहानि बागै बिराद फेमास नङा होमबा आसामनि सा होनबा बयबो माने मोजांथार बा गोथाव जायो। बेफोरबायदि होननानै जोङो मिथियो मिथियो होननानै गुबुन हादरनिया जोंनिफ्राय लाङो नङा होमबा?
औ नंगौ।
बे सापात बागानजोंबो बा सापात माबाजोंबो गोबां ओ मानसिफोरा गोबां ओ रेहाय मोनो अनसुंथाइ मोनो लोगोसे। ओ मालिकनि मालिकनि अनगायैबो जायफोरा बेयावहाय मावहैयो बा सापात खाहैयो गैजा रोङै फोरा सापात खानानै बिसिरनिफ्राय फैसा मोननानै गावखौनो अनसुंथाइ होनो हायो बा अनसुंथाइनि राहा मोनो नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ नोंथां होननाया नंगौ।
माने जों मावसे मावनानैबो गुबुनखौबो रेहाय होनो हायो बा गुबुनखौबो न'खर सुंथानायनि थाखाय जोङो हेफाजाब होनो हायो बे आबादजोंनो
औ नंगौ ओ नोङो नोंथाङा जेनेबा सापस मोन से बिदिनथि हिसाबै ओ नोंथाङा जुदि आबाद मावदों दा बे आबादाव मावनो थाखै गाव हारसिंथ' हाया खामानि माव ग्राबो नांगौ जायो गोयैनि निखावरि न'खरनिफ्राय आ बे सासे सुबुं लानानै बेयाव मावहैयोबा बिनो आरो दिननि खाजिराखौ होय होयोबोला। बिथांनि न'खराबो गो जोनो बिथाङाबो मोनसे राहा मोनो गावनि न'खरखौ सुफुंनो गावनि न'खरखौ बेंनो थाखाय बेखायनो आं सानो आबाद मावनायजों गावाल' गावहाल' मुलामफा जाया नाथाय गुबुनहाबो मुलामफा जाया आरो निखावरिफोरखौ अननाय बायदिबो मोनसे सिन हिसाबै जाहैयो होननानै आं सानो आबाद आबाद मावनाया गावनि थाखायल' नङा नाथाय गुबुनखौ अननो थाखायबो अननायनिबो मोनसे राहा जाहैयो
औ ओ दानि जुगाव जोङो नुदों ओ फारसेथिं जोङो बोरै जोबोरैनो गोगगानाय मोनो खि आबाद मावनानै जोंनि बर' हारिफोरा ओ जौगा थाखोआवबो थांनो हादों नाथाय गुबुन फारसेथिं जोङो नुनो मोनदों खि दानि जुगावहाय गोदान मुवा दाजेम रासाय ओ मा होनो रा सायनारि हासार बाहायनानै गोबां ओ आबादनि मुलामफाखौ लानो हादों नाथाइ फारसे थिं जोङो नुनो हादों कि ओ गोदान मुवा दाजेमजों बाहायनानै ट्रेक्टर फोर बाहायनानै ओ माइ गायनायाव हालेवना नै बाहायनाय नाथाइ उनावहाय उनफारसेथिं नुनो हायो कि माखासे गैजारोङैफोरा बेवहाय गावबा गावनि हाजिराया जोबलादों बा मोनाखै बिसोरो गायनो मोनाखै बेयाव माखासे आंलबो नुनो हा नुनो मोनदों जोङो गोदानारि दाजेम बाहायनायखौ
आंबो बेबायदिनो गोबां नुनो मोनदों जेरै दानिया माइ गायनायाबो माइ गाइनायनि थाखायबो मेसिन ओंखारो बेयाव ओ मा ओ जाय हाजिरा मावनानै माइ गायनानै जायो बिसोरनाबो खहा जादों बिसोर थाखा फैसा मोनाखै आरो बेबायदिनो दायो दायो बे माइ नानायावबो सिगाङोहाय मोसौजों नायोमोन दायो ट्रेक्टरजों नादों बेबायदिनो गोबां आबादावबो सोलायनाय नुनो मोन्दों मदार्न जुगनि सोलायनाय गोदोनि बायदि नंलिया दा माइ नानायफोराबो सिगाङावहाय मोसौजों नायोमोन नाथाय दानि जुगावहाय दानि मुगायाव मेसिनजों नाग्रा बेबायदि जानाय नुलाङो गोबां मुलुगजों माने सोलायगासिनो दङ
औ बिगियानारि दाजेमफोरा जोंनि जायगाखौ लानो हमबाय होननानै जोङो मिथिनो हायो बेनि गेजेरजोंनो
औ
अब्ला जोङो बे सावरायनायखौ
औ बे जों दिनैनि बे सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथां थांजों रायज्लायानानै जोबोद मोजां मोनबाय
औ गोजोन्थों औ साबायखर